जाबाय।
औ खोनाबाय।
हेल'?
खोनाबाय खोनाबाय।
मा होनदों?
औ
हा? खोनाबाय? हेल'? मा खालामगासिनो दङ दालाय?
ना दं
हा?
उनदुना दं ओरैनो।
ओंखाम फोर जाखांजोबबाय नामा?
जाखांबाय।
खोनाया?
जाखांबाय।
आं खोनादों दासो।
उम। खबर सबर बोरै दं?
माइ गायदोंमोनलै दासो फैदों माइ गायनानैनो। खोनाबाय खोनायाखै? हा
खोनायासैलै नोंनिखौ।
बेसे बुरजा गायखांखो होनदां?
हा?
बेसे बुरजा गायखांखो?
ओ एसे बुरजा गायदों खासिया दब्लायनैसो जागोनदां। खोनाबाय।
खोना
माथो खो माथो खोनाया नोंनिखौलाय।
नेट नाङाखै खोमा। नेद बारा नाङाखै खोमा‌।
हा?
खोनाबाय खोनाबाय दा
औ दासो औ दासो खोनादों।
बहाय दं दा?
हा?
बहाय दं दा?
नोंनिखौ फिसा फिसासो खोनाफैदों खोनायाखैनो।
बहाय दं दा होनदां?
न'आवनो।
खोनाबाय?
औ न'आवनो।
हा?
न'आवनो दं।
नोंसिनथिं दोबो खासिया गायाखै खायाखै नामा दाबो?
जोंहा गायाखैलै। माइ गाया देग्लाय।
उम आदिफोरबो गायाखै? औ आदिफोरबो गायाखै?
हो रावबो गायगोन गैयाबालाय
ओ
मावग्रा दांग्रा
उम मानसि थाबालाय आराम जायो आरोैना मावनो दांनो।
उम
नानो उम बेजों सा बेसे जाखो दा नोंसोर बेरायहैनो नागिरदों होननाया?
बेरायनाया नोंजों दा नय जनसो जाबाय।
गारि गंबैसो जाखो गंसे?
हा?
गारि गंबैसो जाखो गंसे
गारि गंसे लागोन।
मा गारि लागोन दै? एबा अयिंगार लांनो नागिरदों हुम ज' ज' थांबासो इन्टारेस्ट जायोलै। नाबाय ज'ज'थांलाय लायनांगौ। उम नोव थांबासो आराम दुगैनानै सानदुं गोसाबसो थांनांगौलै सानदुं गोसा नंङाबा थांनांङा लाब गैया सानदुं गोसाबासो थिं थिं सानदुंआव होमबासो आराम जायो। सान्दुं दुंङाखै नामा नोसिनि जों गरम नंङा दा?
सानदुं दुङाखै नों सिनिथिं?
सानदुङा दुंवाखै अखासो दोमैदों। अखा दोमैदों।
गरम जायाखै नामा दाबो?
अखा दोमैनायखौ अखा दोमैबालाय गरम जायाखै अखा दोमैबालाय गरम जायाखै?
सो आं।
दुगैखांबावबायसोमोनदा।
उम
हेल'?
औ नोंसिना माला थान्दैराव जाथारो नामा?
हा?
माला जेन' माला जेन' थान्डा जाथारो। गुसु फैथारोना दैया?
बा
हा?
मा होनदोलै?
दैया गुसु जाथारो नामा होनदां?
औ।
मोजांलै होमबा नोंसिना दैजोंनो सि सुनोबो आराम जायोना?
खोनायाखै?
दारेक बैयाव स' थांबाय
दुगैनायफ्राव स्र' सि सुनायावबो स्र' आराम थांनाय मोनो आं दैयावबा आलादानो साफा जायोना।
बेखौबा सेरनांगौ मानांगौ नोगोर खस्थ' जायोना
नोंसिना
थैस हा?
निसिना दैखर
मोजां खोनायासैलै।
दैखराव
मोजांलै ओमफ्राय सेरनो बायोना आरो माबायाबो मा होनो माबा गैयाना। खारेना खारेनानो बानायबावाखै खारेनानो बानाय बावाखैलै गारजि जानानै दं। हो?
खारेन दं नोंसिनिथिं? खोनायाखै?
हा? गैथ'आ
उ थांलायबाय खोमा दा। बानायनो मोनाखैलै जोहा गारजि जानानै दं। माला बानायफैयो दा माबासो बानायहैदों एम्फौसो बानायहैदों खारेन्ट बानायनो टाइमखौ मोना।
उ।
एम्फौफ्रा जाफुथारबायना बिलाइआ आइऔ ग्रौ ग्रौ ग्रौ ग्रौ ओंखायनो बेस्थ'थार दासानदि बानायनो टाइमखौ मोना।
खोनाखै?